खोनाबाय ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा माबोरै दं नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां औ नोंथां। खोनादों दा?
औ खोनादों।
औ मोजाङैनो दं।
खोनादों नोंथाङा मा खामदों दा?
मोजाङैनो र थयो नोंथां दा ओरैनो दङ नोंथां औ औ दे दे दे।
ओंखामफोर जाखांबाय सानजौफुनि?
औ -औ -नोंथां औ। दानिसो जाखांदों। दा नोंथाङा। औ- औ- औ- था जोंनि। निया माबामोन नोंथां दालि ओमफ्राय आलु फाजा।
आथसा।
औ नोंथां हेल'।
औ औ।
औ नोंथां आं बुंनो सानोदि दा जों जानायनि बागैबो रायलायदों हिसाबै नोंथांआ जोंनि ओ जानाय ओ रख खाजा जोंनि जाग्रा आ दार बिफ खौ ट्रेडिसनेल हिसाबै मा मा मैगं मा मा ओंख्रिफोरखौ मिथिनाय जायो नोंथां?
मोनथिनायखौ? आथसा मोनथिनाया जोंनि ट्रेडिसनेल।
औ।
हिसाबै बां मेगंआनो दे थ'नि नाफाम मोन्दों अनला मोन्दों बिब्दिनो गोबां दं ट्रेडिसनेल हिसाबै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' जानायस जेसेबां बेफोर गासैबो लाव गोलैयो आरो माखासे माखासेफोरा जे आइ टेगआव गोलैयाखै। दा बिदिनो जोंनाव ला नाफाम गोखा गोखै गोबां हाग्राफोरनि मैगं दोङो न'आव गायनायनि मैगं फोदोंमोन नङासै होमबा? बेफोर गासैबो ट्रेडिसनेलनि गोग्लैजोबो आरो। जोंनि जि बुस्थुआ माने बै जोबोदनिफ्राय जानानै देफानाय जि इस जाफुखानाय बेफोर गासैबो ट्रेडिसनेलाव गोलैयो। बेनिखायनो दा मैथ
औ नोंथां औ।
थाफोर जोबोर हाग्रानि अनज्ला खारै मैगं दाल माब बेफोर गासै सै खौबो मो जां मोनो आरो आं बर'नि मादाव हानो। नोंथाङालाय माखौ माखौ मा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो?
आंबो नोंथां जोंनि बर' हिसाबै माने जाग्रा जाय नन भेज बेदर, बेफोराव जोङो अमा बेदरखौ आं जोबोद मोजां मोनो नोंथां। अमा बेदरजों दा जोंहा बे खेरा दाफिनि आलु बेफोरखौ आं जोबोद गोथाव मोनो आरो अनलाजों दाउ आरो मेवा आरो सबायजों साम', दा नोंथाङ आरो नारजिजों अमा बेदर, आरो ला था एम्फौ फाजा, खांख्राइजों खोरदै, आरो जोंहा दा ना नाफाम बाथोन, बेफोरखौ आं जोबोद गोथाव मोनो नोंथां।
उम मोजां जानो बिराद मोजां बेफोरखौ जायोब्ला ओंखामखौनो एसे ब्रेब जानो हायो।
औ नोंथां औ औ। दा औ नोंथां औ औ। दा नोंथां नोंसिनिखोइ लाथा एम म्फौनि माबा खामानिखौ दाबो मावो नामा नोंथां?
जोंनिथिं गालि लाथा ए म्फौनि खामानिखौ एसेबां बिब्दि आस्सा एसेबां बिब्दि जोंनिथिं खालामला नाथाय खामो गोबां जानो थाखाय मानसिफोरा एसे एसेबाबो न'नि बारिफ्रावनो ओ बिलाइसो जायोथ' बियो? न'नि बारिफ्राव एन्न्दार रजबनायफोरखौ एसे औ इन्दि बिलाइफोरखौ एसे एसे होनानै फिसिबाय थायो आरो बुरजा फिसिया खिन्थु गावगाय न'आव जानो थाखाय फिसियो आरो। मानो होनोबा बे लाथा लाथायाबो जानो थाखाय जोबोर मोजां। फ्राय एवनानै जायो। जोबोर गोथाव मोनजायो बाथेनफोर मोजां मोनजायो। आरो अनलाफोराव होयोब्ला जोबोर मोज मोजां मोनजायो। नङा होमबा बिनि थाखायनो माने गो गोथाव नांनानै मानसिफोरा फिसियो आरो आरो माहैथो आरो बर'नि जाग्रा, हिसाबै औ
औ औ नोंथां दा नोंथांमोननिखै बे लाथा एम्फौखौ फिसिनानै दा बिनिदि मोनसे खुन्दुं दुरुननानै जों इन्दि जि दानाय जायो। दा नोंथाङा बिनि बागै एसे मिथिगौ नामा?
औ
लाथा एम्फौनिफ्राय जों बे औ
जोंनिया बेयो
जायोना जाया एसे फोरमायनो हागोन नोंथां,
जोंनिथिंगालि बे आदसा जोंनि थिंगालि बियो लाथा एम्फौनिफ्राय जे इन्दि खुन्दुं दिहुननायखौ मावनाय जाया। सिगां मावोमोन खोमा दा माने रोङा आरो मानसि, फोरा नाथाय बेखौ, जाय गोरोंफोरा मावो आरो दा आं आंनि नुनायावबा आरो मोजां आं दिनै जेनेबा जोंनि गामियाव बिदिनो रावखौबो खालामफेरनाय नुफेराखै आरो आं बेनिखायनो रोङा खोमा होनानै सानो आरो
औ दा नोंथां बेनो नै औ नोंथां दा जोंनिया, बेनो दि जोंनि गोदोनि बे सिगांनिफ्राय आबै आबौमोना बे लाथा एम्फौनिफ्राय, खुन्दुं दिरुनन्नानै, इन्दि जि बानायनाय जायोमोन। नोंथां दा बेयो जोंहा एसे गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों। आंबो बेखौ मिथिगौ बे सैथो। दा नोंथाङा नों नोंथांमोननि गामियाव नुवाखै जानांगौ बेनिखायनो नोंथाङाबो मोजां मिथिया। दा जोंनि गामियावबो रावबो बेबायदि मावनाय जाया। आंबो बेखौ बुंनो सानो डाइरेक्ट। आरो दा इन्दि ओ एम्फौनिफ्राय बिनि मोनसे बाहा थायोना फिथोब नोंथां दा बे फिथोबखौ जोङो दै गुदुङाव एसे रुगारनानै बेखौ फोराननानै बिनिफ्राय जोङो खुन्दुं दरननाय जायो नोंथां बेखौ थावख्रिजों जोङो सानानै बे खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो नोंथां। दा आरो बेनि उनाव बेखौ दिहुनखांनानै जों दा बेखौ जोंनि ओ ट्रेडिसेनेल जोंनि जा आबै- आबौमोना दायो हिसान हिसानसालियाव हिसान दानायखौ जों मिथिगौ ना नोंथां औ दा बे बे खुन्दुंखौ दिहुननानै जोङो हिसान सालियाव जि दानो थाखाय जोङो खुन्दुंखौ बाहायनाय जायो नोंथां दा बे इन्दि एम्फौनिफ्राय दिहुननाय बे इन्दि जिनि इन्दि खुन्दुं बेजों इन्दि जि बानायनाय जायो नोंथां।
उम उम उम।
बे इन्दि जिया जोंहा जोंनि माखासे एगजिबिसन जोंनि माखासे बिदिनो मिथिं दावथिं जायफ्राव जुथुमा जायो बेफ्राव जोङो फाननायखौ जोंङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जों गोबां गोबां खमैनो बे बेखौ जिखौ बिथांमोना बानायनाय जायो नालाय दा जों बेखौ गोबां राङाव गोबां बेसेनाव जों फाननायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां मानोना बियो दा जोंहा एफाग्राबसो एभेलेबेल माने बानायनाय जाया जेरै सिगाङाव आबै आबौमोना न'खर न'खर गासैबो न'खरावनो बानायनाय जायोमोन दा जोंहा बेबायदि बानायनाय जाया नङा नोंथां
औ आरो आं बेखौबो सानो ओ न'खर न'खर बानाय दा जेनेबा जों न बानायोब्ला जोंनावथ' इसिबां मालफोर गैया नालाय बानायनो दा मोनसे इन्दिनि बे लाथा एम्फौनि लुनाय फिथोबनिफ्राय बानायनो थाङोब्ला खस्थ'बो दङ समबो लागोन आरो बानायनायाव गोबां गोलाव प्रसेस नायनि थाखाय सु बानायनो खस्थ' गोलाव सम लायो नाथाय बेलेगफोर खामानि मावोब्ला बेनिख्रुइ बांसिन इनकाम मोननायखौ नुहरो आ ओरो बेनि ओ जोंनि एरियायावल' मानो होनबा एसेबां गोनांबो नङा बेबायदि मोनसे मिनि इन्डास्ट्रि बा दोरोङारि दारिमिन खुलिनो बेबायदि जोंहा खाबु गैया जोंहा रां रुफानि थाखाय फैसानि आंखाल जायो बेनिखायनो माने आं सानो बेनि थाखायबो गोमालांदों होननानै आं सानो आरो दा जोंनि एरियाआव बायदि इण्डि खुन्दुंनि लुनाया मानो होनबा बेलेग खामानि माव अब्ला बिनिख्रुइ इनकामफोरा बांसिन आइफोरखौ बांसिन मोनो आरो बेनिखाय गोमादों होननानै आं सानो आरो
बेबायदिनो नोंथां मुग जुग ओ जोंनि बे समजों लोगोसे जा बोथोर सोलायनाय जाबायदि रांखावरिनि आं लि सोलायनाय बेजों लोगोसे बे जोंनि माखासे दोरोङारि दाजेम आरो दोरोङारि बेफोरबायदि खामानिया हाबा हुखाफोरा जोंहा गोमालांदों होननानै आं बुंनो सानो मानो होनोब्ला समजों लोगोसे खारफानायजों जोंहा जोंनि सिगांनि जा सिनायथि जों माबोरै बनायनाय जायोमोन बेफोरखौ जोङो मावनायखौबो जों ना नागारलांबाय आरो बेबायदिनो बोथोर सोलायनायजों लोगोसे समजों लोगोसे खारफानानै जोंनि बे बर' सुबुंफोरा माखासे मावनाय दांनाय जेरै दा सिगाङाव जोङो नांगोलजों हालेवोमोन दा जोङो ट्रेक्टरजों हालौव बाय जुगजों लोगोसे सोलायबाय होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथां औ नाथाय बेबायदि बिनि गेजेरजोंब्लाबो जों बेफोरखौ गामियाव मोनफाबाबो हमथानानै लायोब्ला मोजां जायो होननानै आं
लाखिनो हायो औ लाखिनो हायो बाथ' जोबोर मोजां मोजां जोंनिनो मोजां जायो आरो जों दिन्थिनो हायो फोरोंलांनो हायो
मानोना जोंहा नै जोंनि फैबाय थानाय इयुननि थाखाय जोंनि बर हारिया मा मावोमोन होननानै सोङोब्ला जोङो जोंनि हिस्ट्रिकेल हिसाबै हिसाबै जोंङो जों बे आबै आबौमोना बेबायदिमोन ओरैबायदि मावोमोन खुन्दुंखौ नै बे बायदि बानायोमोन नै बेबायदि आगजुजों जों हालेवनानै माइ गायोमोन बे बेफोरखौ जों दिन्थिनो हागोन आरोना नोंथां जाहाथे जोंनि बे फैबाय थानाय औ
नोंथां दोन्थ'लायसै होनबा न होमबा दिनै दिनैनि थाखाय दोनथ' नोसै दां साबायखर थाबायसै नोंथांनिसिम दे ओं दे
औ दे नोंथां एसेनोसै